ना नोंथाङा। अ खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां? औ खोनादोंना?
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों आं खोनादों नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनागोना खोनायाखै औ औ आंबो खोनादों औ ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ'?
आं बिदिनो दङ' नोंथाङा?
औ आंबो
औ हेल'
औ नोंथां-नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै
नोंथाङा आंनो दसे
नोंथांनि बुंनायखौ मोजाङै खोनानो फैयाखै
अ नोंथाङा आंनो द'से सम होनो हागोन ना?
औ हा
खोनादों नों औ औ
औ खोना खोनादों
नि नखनि नामा सावरायजागोन ना नोंथां औ जोङो न'खर बुङोब्ला जोङो न'खर बुङोब्ला जोङो ओ न'खरा जोङो मोननै रोखोमनि दं जेरै- जोङो फिसा न'खर आरो गेदेर न'खर आरो बेनि सोलाय जोङो गोदोनि न' खर आरो दानि न'खरफोरनि बागै एसे सावरायनि जे जोङो गोदोनि न'खर बुङो ब्ला जोङो ओ गासिबो गामिनि जा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' ज'यै थालायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ओ बेनि न'आव बै बेनि न'आव बै ज' ज'यै सावरि जानाय ओ खामानि मावनाय बेबायदिनो फुजा फाथाल होना बेफोरबायदिखौ जोङो अ नुनो मोनोमोन आरो। गोदोनि समाव जोङो अ न'फोरखौबो जोङो न'खर गंसेखौ बानायनो थाखाय जोङो माखासे ओ आइजें आइला मुवा बेसादफोरनि ओ माखासे जोङो ओ जगार नांगौमोन आरो जेरै ज जोंनो न' लुनो थाखाय जोङो नारा थोरि खोर बेबायदिनो औवा बेफोरखौ ओ नुनो मोनोमोन आरो बेफोरजों न'आव लु खौ नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै ओ गोदोनि समाव ओ न'खरखौ ओ खुंबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो। बेबायदिनो जोङो फिसा न'खर र बुङोब्ला जोङो जेरै जोङो बेवहाय बिमा बिफा फिसाजो फिसाज्ला साब्रै बा साबा बेफोरबायाददि ओ सुबुं थानायखौ ओ फिसा न'खर होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे जाय नख न'खरखौ जोङो बिबै बिबौ बिबथै बिमा बिमा बिफा गथ' गथ गथाय गासिबो जयै थानायखौ मोनसे न'खर होननानै मिथिनाय जायो आरो। जोङो ओ माखास से न'खरखौ जोङो दानि ओ आरो गोदोनि गोबां फाराग नुनो मोनो जे जोंनि दानि न जोङो ओ न' बानायनो थाखाय जोङो इथा अन्थाइ बाला सिमेन्ट ओ बेफोरजों रडफोर बाहायनानै जोङो न'खौ लुनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथाङाबो जे न'खर फोरनि बागै माबाफोर रोंगौथि दङ होमबा एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओ नों नोंथाङा बुंनाय बाय ओ आं मिथिनायाव नोंथांनि बायदिनो जेरै गोदोनि न'खर होनना बुङोब्ला गोदोनि न'खराव गोबां माने एसे थोब्ले माब्ले सुबिदाखौ नुनो मोनोमोन जेरै गोथौ होनना बुङोब्ला बांद्राय हा हु गैयामोन जेब्ला बांद्राय आबाद फोरबो मावनाय दामोन मानो होनोब्ला हा हु बांद्राय गैयामोन नालाय। खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ गोदोनि न'खर होननानै बुङोब्ला जों दा गोदो दानि बेफोरबायदि थिं ओ बायदिसिना पाक्का इथाफोरनि लुवामोन बिदिनो बिसोरो एसे हानिनो थोरिजों एसे गाहा य हाय दाब दाब बेफोरबायादि लुनानै थायोमोन आरो बायदिसिना ओ माबा जानाय लों नाय बाहायनायावबो खायफा खायफा आइजें आयलाफोरखौ जोङो ओ हानि दोफोरखौ बाहायनाय नुयोमोन बिदिनो आरो ओ आरो बायदिसिना खामानि एबा समफोराव माबा मोनसे खामानि मावनो दङब्ला ज' ज' मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आ सावरि बादालि बेफोरबायदि जालायनायखौ नुनो मोनोमोन बायदिसिना मैगंफोरखौ गावनो ओ गायनानै एबा दिहुन ना लायोमोन आरो बांद्राय हाग्रा बां हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै लाबोनानै जायोमोन आरो बांद्राय बिसोरो मैहुर नाहा मैहा थांनानै ओ ना बेदर एबा खांख्राइ सामु बेफोर बेफोरखौ बुथुमनानै लाबोना जानो थाखाय थिनानै दोनफैयोमोन नाथाय आथिखाल निया गोदोनि ख्रुइ गोबां गुबुन जायो बा आलादा जाबाय दानि ओ दानि दिनाव एबा दानि मुगायाव सोलोंथाइजों ओ ओ समान समान दावगालांनो हानाय खायनो आरो गोबां सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोर थानाय खायनो आथिखालाव जोङो गुबुन ओ गुबुन हादरफोरनिखौ नुनानै बिसोरनि गोहोम खोख्लैबाय बिसोरनि गोहोम खोख्लैनायजों लोगोसे जोंनाव आथिखालाव न'फोरा ओम थोरिनि एबा हानि न'खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनला आरो पा क्का बायदिसिना थिं गोजौ गोजौ बेफोरबायदिखौसो जायनि जाहोनाव आथिखालाव जोङो गोदोनि जेबो नेरसोनखौनो नुनो मोनला जोंनि गेजेराव। आरो गाननाय जोमनायाबो गोबां सोलायबाय। मानो होनोब्ला गोदो गोदोनि बाग गोदोनि न'खर न'खर सुबुंआव दानानै गानोमोन नाथाय आथिखालाव बायनानै गाननायखौसो नुनो मोनो जोङो। आरो आथिखालाव बेफोर बायदि। खस्थ' खालामनानै आबाद मावनानै गावनि फसलखौ गाव दिहुनना लाया हाथाय बाजाराव ओ ओ एबा जा बाजारफोराव ओंखारो बेफोरखौ बायनानै जानायखौसो जोङो नुनो मोनो नोंथाङाबो आरो माबाफोर आंनि बुंनाया थांदोंब्ला बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। खोनादोंना नोंथाङा?
गोदोनि न'खराव जे जोङो माखासे ओ माखासे जोङो न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय जोङो ओ बिगोमा थायो नङा होनब्ला बे बिगोमाया जोङो जायखौ थिनो बेखौसो जोङो मावनो हायो आरो जे जोङो गोदोनि समावबो जोङो। ओ माखासे-माखासे ओ हानि दो दोख्ला जोङो बेबायदिनो माखासे आगजुफोरबो बाहायनानै जोङो न'खरखौ खुंबोदोंमोन आरो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारि गोदो-गोदोनि न'खरफोरा एसे गोग्लैय सोनाय बायदि। होननानै ओ सानो आरो जे मानोना गोदोनि समाव जोङो सोलोंथाइनि बि बिथिंआवबो एसे खम आरो माखासे ओ माखासे बिथिंफोराबो एसे साननाया एसे खममोन आरो जायनि जोहै ओ गोदोनि सुबुंफोरा जौगानायखौ नुनो मोनाखैमोन आरो जे जोङो सारानिबा। हरसेयाव फुजाफोर होयोब्ला बेवहाय जोङो थांनानै मा खालामो मोननो। ओ बायदिसिना। जानाय लोंनाय। जौ जुवा गेलेनाय बेफोर बायदि। ना बेदर जानाय जौ। जौ सेरेब लोंनाय। बेफोर बायदिनो माखासे-माखासे बर'फोरा बेबायदिनो। ओ जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो जायनि जोहै गावनि गथ' गथायाइनि फारसे सोलोंथाइ होनायखौ गैया खालामदोंमोन आरो बेबाय दिनो जोङो ओ हाबा हरनाय बिथिङावबो जे ओ जायखि जाया जायखि जाया आइजो बा सिख्ला बैसोनि सुबुंफोरखौ जायनि नायफैजेनो बिनोनो हरोमोनो आरो ओ ओ सोराब बा जे जुमायजोंनो ओ सोलायनायखौ नुनो मोनदोंमोन जे गाव गावनि फिसाजोखौनो जुमाय थाइसेजों सोलायनाय बेफोरबायदि खोनानो मोन्दोंमोन जे गोदोनि समखौ नाथाय दानि न'खराव बेफोरबायदि गैलिया दा दानि न'खर बुङोब्ला जोङो जोबोद जौगानायखौ नुनो मोनदों जे जों सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदोंसै आरो ओ बुंनो थाङोब्ला बर'नि जोङो दानि न'खराव जेरै जोङो ओ माखासे ओ माखासे गोदोनि जा जानानै थांबाय जे जौ जुवा लोंनाय ओ माखासे फुजा पाताल होनाय बेफोरखौबो खमायनो हमदों आरो खमायनो हमनायखौ नुनो मोनो। जोङो गोदोयो फुजा जोंनि जा गुबै धोरोम बर'नि धोरोम बाथौ धोरोम बेवहाय जोङो बोलि होनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बिबार जों होनायखौ नुनो मोनदों आरो। दङ दङब्लाबो एसे खम जाबाय आरो बोलि होनानै फुजिनाया दा गासिखौबो ओ बर'नि न'खराव जोङो बिबारजों फुजिनायखौनो नुनो मोनदोंसै आरो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जे गामि दफा बबेबाफोराव जे फुजा फाथालखौ बर' न'खराव माबायदि होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना?
बिदिनो गोदोनि दिनाव जोंनियावबो गोबां दाउ जायखि जाया दाउ बोरमा अमा बेफोरखौ बोलि होनानै बेफोरनि जिउखौ जोङो ओ खहा खालामनाय जायोमोन जायनि थाखाय जोङो गोबां था मावबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनोमोन एबा सानना लायोमोन। गोदोनो सानोमोन जे इसोरा दाउ अमाखौ होब्लासो एबा बेफोरखौ बोलि होब्लासो जोंनि बिनायखौ मोनफुंगोन होननानै बै समाव जोङो गोरोन्थि साननानै लादोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जोङो खालाम मानो होनोब्ला आथिखालाव गोबां सोलोंथाइ जाबाय नालाय गोदो सोलोंथाइ होननाया मा बेखौनो मिथियामोन बेनिखायनो आथिखालाव जों दा बिबार एबा प्रसादजोंनो जोङो इसोरखौ सिबियो आरो बिदिनो दङ आथिखालाव जोंनियावबो दङ खायफा खायफा दासिमबो गारनाखै अब्लाबो गोदोनि बायदि गासै न'खरानो बिदि नंला आथिखाल सोरलबा जोंनि गेजेराव मोजां मोजां दौरि दौसा थौसा बेफोर ओंखारबाय जायफोर बिसोरो औ गावबा गावनि गौथुमफोराव थांनानै बेफोरनि सोमोन्दै गोबां नायबिजिरदों बेफोरनि सायाव फरायसा संदों बेनि थाखायनो जों दा गोबां सोलायलांनो हमबाय जायनि जाहोनाव जोङो बोलि होनायखौ गारनानै आथिखालाव जोङो बिबारजोंनो फुजा होबाय एबा सिबिबाय
औ नंगौ नंगौ नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं नोंथां जोङो ओ
औ औ औ जागोन नोंथां
दिनैनि बे